खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय नोंथां। ओ गिबि गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां?
सावराय जागोन नोंथां।
औ बे आयदायानो जाबाय फोरोंगिरि
औ
फोरोंगिरि फोरोंगिरि होनोब्ला जोङो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि फोरोंगिरि जायखौ जोङो गाव गाव हारसिं रोंगौथि थानाय गाव रोंगौथि थानाय गुबुनखौ फोरोंनो हानाय गोहो थानाय बेखौनो जों फोरोंगिरि बुङो फोरोंगिरि बुङोब्ला जोङो जेरैहाय ओ फरायसालिनि फोरोंगिरि बिदिहाय जोङो खेला दुलानि फोरोंगिरि मोसानाय रोजाबनायनि फोरोंगिरि बिदिहाय फोरोंगिरि फोरोंगिरि औ नोंथां। फोरोंगिरि होनोब्ला जों बिदिहाय फोरोंगिरि होनोब्ला जों फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ लायोब्लानो जों बुंनो थांनो हायो। फोरगो फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो थाखाय जोङो। गिबियावनो गाव रोंगौथि थानांबाय। फरायनानै गिबियावनो फरायनाय फरायग्रोनांगोन। फोरोंगिरि डिग्रि लानांगोन फोरोंगिरिनि दिग्रि बिदिहाय ओ जोङो फोरोंगिरि होनोब्ला जोङो बिदिहखायनो ओ फोरोंगिरियाव गिबियावनो जों फोरोंगिरि जानो थाखाय जों फारसथावनो गामि खासाखाथियावनो थानाय अंगनबादि फरायसालि बे फोर फरायनानै अंगनबादियाव फरायनानै लोगोसे जोङो गाहाय फरायसालि गिबियावनो गामि फिसा फोरावनो थायो। दे जों गाहाय गाहाय फोरोंगिर गाहाय फरायसालि गाहाय फरायसालि गुदि फरायसालि जोङो ओ से थाख खान फाय बा थाखो सिम हमनाय जायो। बे बे से थाखोनिफ्राय बाथाखोसिम फरायनायाव जों गा गुदि फरायसालि बुंगोन। बेनि उनाव जोङो द'निफ्राय दाइन जों दायन दायन थाखोसिम फरायनायखौ जों गेजेर फरायसालि लोगोसे गु आरो जि थाखो खौ गोजौ फरायसालि लोगोसे जिसे आरो जि थाखोखौ गेदेर फरायसालि औ लोगोसे जोङो आरो गोजौसिन फरायसालि जौसिन फरायसालि बिदिहाय जालांबाय थागोन। बेखौ उम बेखौ जोङो फरायखांनानैसो गाव रोंगौथि लानानैसो गुबुनखौ फोरोंनो हानाय गोहोममोन लोगोसे जोङो बे फोरोंगिरि जा थानो थाखाय जोङो ओ बिदिहायनो टेट एग्जाम लिरनो। बि एड लाग्रोना एद लानानै एगजाम लिरनानैसो फोरोंगिरिखौ दानि जुगाव फोरोंगिरि जानो थाखाय जोबोरैनो गोब्राब जाय ङो सोरखारा सोरखारा उम लानाय आनजाद जायखौ जों आजाद बुङो बे बे आनजादखौ जों होनानैसो फोरोंगिरिखौ जों जानो हायो। बिदिखायनो फोरों जेनेबा जोङो आ गाहाय गुदि फरायसालि गुदि फरायसालिनि टेट लानानै गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि थिसनो। जाय फरायसालियाव ओ जोंहा ओ खालि खालि मासि थायो। जाय फोरोंगिरिनि मासि जाय गेजेर फरायसालिन थाखाय गेजेर फरायसालिनि बायदियै सोरखारा मोनसे आनजाद लायो। बे आनजादखौ होनानै जोङो फोरोंगिरिखौ सायख'नानै सोरखारा थिसननाय जायो। बेखौनो सोरखारि सोरखारि फोरोंगिरि सोरखारि फरायसालिनो फोरोंगिरि बुंनाय जायो। लोगोसे फोरोंगिरिया बिदिखायनो ओ गाव खुलिनाय एबा प्राइभेट फरायसालि बिदिहाय फरायसालिनिबो फोरोंगिरि जायो। जायखि जों बिदिहायनो फोरोंगिरि औ फोरोंगिरि जायो। लोगोसे जोङो खेला दुलानि जेनेबा खेला दुलानिलाय एबा जोङो औ उम बल गेलेनाय जोलुर गेलेनाय बेखौ जोङो आथिं जों जोननाय जायो। बेवहायबो जोङो फोरोंगिरि थायो। बेखौ जोङो ओ करथार बुंनाय जायो। बेखौ करथार फोरोंगिरि होनोब्ला जों बियो गाव रोंगौथि थानाय गुबुननिफाय टि भि सेन्टारावथ' ओ गाव हारसिङै रोंखाना फैया गासैबोफाय बे फोरोंगिरिफो गाव हारसिङै रोंखाना फैया नङा होनबा नोंथां।
ओ
बे हारासिङै रोंखाना फै औ बे रोंखाना फैयाब्ला बेखौ जों गुबुननिफायबो सोलोंबाय। आरो बिदिखायनो जोङो गावनि रोंगौथिखौबो बो बेजों बो आ गावनि नाजानायजों जोङो ओं गाव हारसिङै रोंगौथि जानानै गाव बिदिहायनो फोरोंगिरि जाहैयो। बेवहायबो जोङो जोलुर गेलेनाय होनोब्लाथ' जों जोलुरा जिसे जिसे टिम मोनसेयाव जिसे जिसे मोनसे हान्जायाव जिसे जि जिबिथाय यदिहाय गेलनाय जायो बिनि गुरु थागोन फोरोंगुरु बे फोरोंगुरुआ बेखौ फोरोंगोन फोरोंनानै बियो मोनसे खिथानानै है। गेले औ दा बुंनो थाङोबा जों जोलुरनि बेलायाव बुंनो थाङोबा जोङो। दाथ जोंनिया अवाल्ड काप सोलिबाय दङ बुहुमनां। खेला सोलिबाय दंयो औ बिनिखायनो ओ बिसोरनि गावबा गाव हादोर हादोर नांगासिनो बे हादोराव बुंङोबा जोङो। सब बिदिहाय दा आर्जेनटिना फ्रान्स बिदिहाय मुं लानो हायो बिदिहाय। गिदिर गिदिर हादोरफोरनि बिसोरो गोबाङैनो। जोलुर गेलेनायाव ओ-मोजांसिन हानजा होननानै बुंनो हायो मोजांसे हादोर बेफोरखौ लानानै। जों बिदिहायनो जोलुर गेलेनायखौ बिदिहाय। बिसोरबो बिसोरनिबो गुरु जायखौ फोरोंगिरि फोरोंगुरु बिदिहाय थायो आरो। ओ-लोगोसे आरो रोजाबनाय मोसानायनि बेलायाव रोजाब मोसानायनि बेलायाव बुंङोबा जोङो। रोजाबनाय मोसानाय होनदों बेफोर रोजाबनाय मोसानायखौबो जोङो। गिबिसिन्थाराव हाय जे बिदि मोसानायनि गुरु जानोब्लाबो फोरोंगिरि जानोब्लाबो। जोङो गुबुननिफ्राय फोरोंजाखानाय जाग्रो खानांगोन। जायोब्ला बे गुबुननिफ्राय बे फोरोंगिरि जाहैनो हायो फोरोंगुरु गुबुनखौ फोरोंनो हानाय फोरोंनानै बेहायनो मोसानाय होनोब्लाथ गिबिनिफ्राय लानानै गासैबो।
औ
रों दामनाय देनाय। रोजाबनाय रोजाबनाय होनोबा जोङो बिदिनो। औ बिदिनो सिकेल लानानै। मोजां माबानानै बिदिहाय जोङो रोजाबनायफोरखौ लाफालांनो हायो। मोसानायखौ लालांनो हायो बिदि आरो। फरायनायनि बेलायावबो फरायनाय आरो फरायनायनि बेलायाव बुंफैनो नागिरोबा जोंङ बुंनो हायो। उम फरायनायावथ बिदिहाय औ आं बुंलांनाय बायदियाहाय बियो फरायनाया अंगन बादिया मोनसे माबा। बेखौ नोङो हुदा खालामनो थाखाय जोङो। गिबियाव न बिमा बिफाया मोथोम जोथोन लानानै बेखौ। हुदा खालामनो थाखाय अंगनबादि हगार हरनाय जायो नै बोस थाम बोसोरनि उनाव बेखौ थाम बोसोर थाम पाव बोसोरनि उाव जों गथखौ। फरायसालियाव अंगारनाय जायो बेंन अंगनबादियाव जों नै बोसो हर होननानै बेखौ फरायसालियाव थांबाय थानो लुगैनाय। फरायसालिखौ बिदिहाय थिनो थाखाय जोङो हुदा खालामना लानानै। लोगोसे जोङो हेंगार हरनाय जायो गुदि फरायसालियाव जों हिगारफोरनो थाखाय। सेनिफ्राय बा थाखोसिम जायो नालाय गुदि फरायसालिया। बेयाव फोरोंगिरि थाबाय। फोरोंगिरिया बेनिया ओं गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिया आलादा। गुबुन बिनि रोंगौथिया गुबुन लोगोसे गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरिनि। रोंगौथिया आलादा आरो लोगोसे। ओ-गु जि जाय गोजौ फरायसालि बेनिबो फोरोंगिरिया आलादा। बिदिहाय गुबुन गुबुन आलादा आलादा गोजौसिन गोजौसिन। फरायसालिनि रोंगौथिया आलादा बिनि रोंगौथिया गोबां जानांगोन बिदिहाय। जों बेखौ सोरखारा टेट एगजाम लानानैसो। बेखौ आनजाद फाथिनानैसो जोङो बे फोरोंगिरिखौ खालामनाय जायो नालाय। खायनो जोङो बिदिहाय फोरोंगिरिखौ खालामनाय जायो। नोंथाङाबो फोरोंगिरिनि सायाव उम एसे फोरमायना होदों नोंथां।
थ' जोंना मा होनो नोंथाङा जिखिनि बुंलांबाय बेफोर गासिबोथ' सैथ थोआनो मा होनो बिदिनो फोरोंगिरि बुङोब्ला जोङो गासैयावबो फोरों फोरोंगिरिया थाखायो आरो जोंनो गासै खामानियावनो फोरोंगिरिखौ नांखायो। मानोना जोंनो माबा मोनसे रोंनो थाखाय जोंनो गुरु नांखागौ आरो बिदिनो खामानिनिफ्राय लानानै फरायनाय गास सैबो खामानियावनो माने जोङो गुरु नांगौ आरो जों माने खायसे खायसे खामानिखौ जों गावबा गावबो रोंगौ आरो खायसे खायसे खामानिखौ जोङो ओ माने फोरोंगिरिनिफ्रायबो जोङो गोबाङानो ओ रोंनो हायो आरो। बिदिनो जों दा फरायसालियाव थाङोब्ला जोंनोथ' फोरोंगिरिनि गोनांथि जाखायो बिदिनो गुबुन गुबुन बिदिनो खामानिफोरावबो जोंनो ओ फोरोंगिरिनि माबा नांखागौ आरो गुरुनि गोनांथि नांखागौ जायो बेनिखायनो जों दा मोनसे स्कुलाव औ मोनसे स्कुलाव थाङोब्ला जोंनो मा होनो बिदिनो फोरोंगिरि नांखागौ जों जुदि जोंनि फोरोंगिरि जुदि गैयाब्ला जोङो ओ खायसे खायसे फरायनायफोरखौ ओ बिदिनो जोङो रोङा बिनिखायनो जोङो फोरोंगिरिनिबो हेफाजाब लानांगोन आरो बिदिनो गाव गावबो नाजानानै मा होनो बेखौ फरायनांगोन आरो आरो गुबुन गुबुन खामानिफोरखौबो जोंनो फोरोंगिरि मा फोरोंगिरि नांखागौ बिदिनो बिदिनो मा होनो दानियाथ' बुंनो थाङोब्ला गोबां खामानियावनो जोंनो गुरु नांगौ। जिहेथु जोंनो जि सुथाबो जि सथाब्लाबो जोंथ' हारसिं हारसिंनो रोंखाया नालाय बिदिनो जोंनो मा होनो औ फोरोंगिरि नांगौ जोङो फोरोंब्लासो जोङो रोंलांगोन आरो मा होनो बिदिनो जेनेबा जों दा मेकप आर्टिस्ट जानोब्लाबो जोंनो फोरोंगिरि नांखाथारगोन जों फोरोंगिरिया जोंनो जेखौ खिथियो जों बेखौ जों रोंनांगोन बिदिनो फोरोंगिरि थाब्लासो जों रोंगोन। आरो बिदिनो बायदि बायदि खामानि दंबावो। जि दानायफोरखौबोथ' जों गाव गावनो रोङा‌। जोंनि बिमा बिफाफोरानो फोरोंगिरि बायदि जायो बिमाफोराबो जोंनि हि दानायफोरखौ सिखायो नालाय बिदिनो जों बिमा बिफाफोरखौबो फोरोंगिरि होननानै सानना लाजायो आरो। बिदिनो गोबां खामानिखौनो बिमा बिफाफोराबो सिखायो। आरो बिदिनो जिहेथु जोंनो मडेलिं खालामनाय बिदिनो ओ ओ गाननाय जोमनाय जि सिथाबनाय बे फोरावबो जोंनो फोरोंगिरिखौ नांगौ जाथारो आरो नोंथां। बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा?
ओ नोंथां ओ बेखिनियावथ' बे औ
बे औ